हेल'
औ नोंथाङा फ्रि दंना
औ औ दङ दङ
औ होनोमबा दसे रायजल्लायनो हागोन ना नोंथां नोंजों
हागोन हागोन
औ दायो जोंनि बर'फोरनि बेफार फालांगि खालामसेयाव रायज्लायनोसै आरो नोंथाङा औ गोदो गोदायहाय माने बर'फ्रा माने दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा नङा होनबा
औ
औ जेनेबा गावसोरनो बर' आइजोफ्रा गावसोरनो आखाइजोंजों बानायनानै जेनेबा दालाय नु गाव गावसोरनि गानग्रा जि जि जोमफोरखौ गावसोरनो दानानै माने गोबां बेबदिनो जेनेबा दख'ना आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा बेबायाददिनो गोबां आखाइजों बानायनानै बर'फ्रा दालाय नुनायाव जोबोद आखा फाखामोन आरो औ नाथाय आथिखालाव नायोब्ला बे दानाय लुनायनि बागै आथिखालाव नायोब्ला माने गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जेरै दख'ना दख'ना स्थर बेबायाददिनो गोबां मुं दोननानै माने गावसिनि मुं दोननानै दख'ना स्टर खुलिनायखौ जोङो आथिालाव नुनो मोनै आरो नोंथाङा औ आरो थिग बेबदिनो जेनेबा गोदो गोदाय बर'फ्रा माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा हाग्रानि जेनेबा मैगं थाइगं जेरै दिंखियानो जा मैद्रु लाफा सायख' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मोननो थाङोमोन नाथाय आथिखालाव बे मैगं मैं थाइगंखौ नायोब्ला जेरै दिंखिया मै्रु लााफ थ बेफोरखौ जोङो आथिखालाव हाथाय बाजारफोराव माने फाननायखौ बेहार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां
उम
औ थारैनो आरो आथिखालाव बेहार फालांगि खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जेरै न'आवनो फिसिनाय जेरै दाउ अमा बोरमा आरो मोसौ बेफोरखौबो जोङो बेफार फालांगि खालामनायाव जों नुनो मोनसै जेरै ओ मोसौ मोसौनि जोङो जेनेबा गाइखेर गाइखेरखौबो जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों थारैनो नुनो मोनसै आरो नोंथाङा। औ आरो जेनेबा आबाद आ बादनि सायावबो जोङो गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनसै जेनबा माइ आबाद। माइ आबादखौबो जोङो बेबायदिनो जेनेबा माइखौ जेनेबा जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो बेबायदिनो जेनेबा ओद आबाद आब बाद मावनायनि सोमोन्दै जेनेबा थाइगं मैगं, मैगं थाइंनि सोमोन्दैबो जोङो बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै जों गोबां मिथिनाय जेरै न'आवनो गायनाय जेरै लाव जा फान्थाव गोबां रोखोमनि जेनेबा मैगं थाइगंफोर जेरै जोगोनार खुमब्रा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं न'आवनो गायनानै जों आथिखालाव माने बेहार फालांगि खामनाय जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ।
औ आरो मिथिंगानि जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै बिफां -लाइफां बिफां लाइफांखौबो जों ङो दानफायनानैहाय आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा जोङो मोननो हायो जेरै ओ नांगोलानो जा जेखाय खबाय गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा बिफांनिफ्रायबो जोङो ओ आथिखालाव नायोब्ला बेफोरखौ जोङो बिफांखौ दानफैनानै जोङो माने फाननानैहाय गोबां रां आरजिनानै जोङो आथिखालाव न'खरखौ जोङो खुंनायखौ जों नुनो मोनसै थारैनो जोङो नायोब्ला जोङो बेफार फालांगिनि सोमोन्दै जों नायोब्ला थारैनो जोङो आथिालाव गोबां रो खोमनि बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनानै जोङो न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
उम
आरो ओ बर'फोरनि जेनेबा जि दानाय जि दानाय गान्नाय जोमनाय बेफोरखौबो जोङो आथिखालाव नायोब्ला जोङो गुबुन हारिफ्रा माने बर'फोरनि जि दानाय जि दानाय लुनायखौ जोङो ओ गुबुन हारिफोरा माने मिचिनजोंहाय ओ बेफोरखौ जोङो बा जेनेबा दख'ना बायदिसिना बेफोरखौ जोङो मेसिनजोंहाय माने गोबां रोखोमनि जेनेबा बायदिसिना गाब दानानै ओ गोबां रोखोमनि बेबायदिनो जोङो ओ फाननानै गुबुन जाथिफोरा माने गोबां रां आरजिनायखौ जों थारैनो नुनो मोनसै नाथाय आथिखालाव नायोब्ला बर'फ्राबो जों जोङो जेनेबा बेबायदिनो दानाय लुनायनि बागै आथिखालाव नायोब्ला बर'फ्रा जोङो ओ गोबां रोखोमनि बेबायदिनो जों जेनेबा दखान बायदिसिना होनानै जोङो बेफोरखौ जोङो फाननानै न'खरखौ माने सुंथा नो हायो आरो थिग बेबदिनो जेनेबा बर'फ्राबो ओ दख'ना बायदिसिना ओ दानाय लुनायनि बागै जोङो माखासे जोङो मुं मोननायखौबो जों मोननो थाङो आथिखालाव नायोब्ला। आरो जेनेबा आबाद मावनायनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिनो हायो जेनेबा आबाद मावनानै जोबा गोबां जेनेबा बिदिनो बर'फ्राबो जेनेबा आबाद मावनायनि सोमोन्दै ओ गोबां मुं मोननायखौ जोङो थारैनो जों आथिखालाव जोङो मोननानै मोननो थाङो आरो नोंथां।
उम।
औ आरो थारैनो बुङोब्ला जेनेबा जोङो आ आबाद मावनायनि बेलायाव जोङो गोबां जेनेबा बेबादिनो जेनेबा न'आवनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो मैगं- थाइगंआनो जा आरो बायदिसिना आबाद मावनायखौ जोङो थारैनो जों दायो नुनो मोनसै आरो आथिखालाव जोङो बेफोरखौ बेफार फालांगि खा सोमोन्दै जोङो गोबां मिथिनो हासै। नोंथाङाबो जेनेबा बेफार फालांगिनि सोमोन्दै आंनो एसे बाबो नोंथाङा बुंनो होगोनना नोंथां बेफार फालांगिनि सोमोन्दै?
औ हागोन हागोन।
औऔ नोंथां।
बिदिबा जागायदिनिसै आङो।
औ जागोन जागोन।
नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा सैथो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फ्रा मिथिंगानि गेजेराव रायजो जाबोदों मिथिंगानि बि खायाव रायजो जाबोदों बिजोंनो लोगोसे मिथिंगानि सायाव सोनारनानै गोबां बायदि बायदि खामानि मावबोदों आ आबाद मावबोदों बायदि -बायदि न'खर खुंथानो थाखाय बेफार फालांगिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थादों गिबि- गिबि समाव जेब्ला बर'फ्रा मिथिंगायाव रायजो जाजेनदोंमोन अब्ला बै समाव गिबियाव बर'फ्रा बांसिनै माने इन्दि एम्फौ बायदि -बायदि फिनानै जि फाननानै बेजोंनो न'खर खुंबोयोमोन गाहायै नाथाय सम बारबोनाय लोगो लोगो आथिखालाव माने बिगियाना साग्लोबसारनाय लोगो लोगो आथिखालाव गोबां बर' न'खरनि सुबुं फ्रा आइ आफामोना
न'खरनि गाहायफ्रा गोबां माखासे गोदान गोदान लामाखौ लानो गोनां जादों जायनि थाखाय बिसोरो गावबा गाव न'खर न'खरावनो आबाद मावदों बायदि बायदि माबा माबि फिदों दाउ अमा फिदों बेफोरखौ फेदेरनानै फानदों आरो बेजोंनो गावनि न' खरखौ खुंदों नंगौ बेफोरो समजों लोगोसे सोलायबोबाय थादों आथिखालनि मुगायाव बर'फ्रा गोबांआनो गावबा गाव लामा दिहुनना लासै जेरै माइ आबादनि अनगायैबो बोथोर लायै बोथोर सबाय सिबिं थास' बायदि बायदि आबादफोरखौ मावसै। गाव गावनो न'खराव खस्थ' खालामनानै दिहुनना लासै बिजोंनो फानसै गावनि गथ' गथाय न'खरखौ फोथांना लाखिसै आरो बायदि बायदि बिदिनो दानाय लुनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सम समाव बर'फ्रा गावनि आखाइजोंनो बिफांनि ओ बिफांनि बिलाइफोरजों ओ रेसम एम्फौनि खुन्दुंखौ गाब गानानै बेजोंनो थाथ खाालाव जि दानानै
औ
ओ दख'ना गामसा बायदि बायदि दाना लानानै बिजोंनो बेखौ फानोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो मेचिनसिम सोलायबोबाय आथिखालाव बेफोरखौ बेफोरखौ आखाइजों बानायनायखौ गोबां खम नुनो मोनसै आरोना मेचिनाव दानानै फाननायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव बेफोर जाबाय बिगियाननि सोलायनाय बेफोरबायदिनो गोबां नुनो मोनबावो जेरै ओ
औाव नोंथां
औ बर'फ्रा आथिखालाव थांनानै थानो थाखाय गोबां दाउ अमा बायदि बायदि फिनायखौबो नुनो मोनसै
औ नंगौ आरो नोंथां
आरो नोंथाङा फंनैसो एडभाइस होनो हाबावगोन नामा आंनो
औ जेनेबा आ आथिखालनि जेनेबा बिनि जेनब बेहर फालांनायनि सोमोन्दै आं बुंनोसै नोंथां नोंगौ जेनेबा गोदो गोदाय गोदो गोदायाहाय माने जेनेबा मैगं थाइगंआव जोङो बायदिसिना जोङो मुलि बायदिसिना होनायखौ जों नुनो मोना नोंथां थारैनो जोङो मिथिंगानिफ्राय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जों थारैनो ओ गाव गावनो जेनेबा आइजोफोरा बुथुमनानै जोङो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेनेबा ओ जोङो बे ओ जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनिफ्राय जोङो जेनेबा जानानै माने देहा फोर गय माने राफोद थाजिम मोननानै लायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव नाय अब्ला जोङो बे मैगं थाइगंनि बागै जो आथिखालाव नायोब्ला जोङो बेखौ जोङो माने बेखौ ओ जोङो बेमार फालांगि खालामनायाव जों थारैनो नुनो मोनस नङा होनबा नोंथां ओ जेनेबा बिदि बिदिनो जेनेबा दिंखिया मैगं आनो आरो मैद्रुआरो लाफासायख' आरो बेबादिनो गोबां रो रोखोम मैग थाइगंखौ मान आखालाव जोङो बेब्र फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जेनेबा न'खराव गायनाय न'खरावगनाय मैगं मगं थाइंआनो जा जेनेबा फान्थाव बायदिसिना आलु बायदिसिना जेनेबा बान्दाखबि बेफोरखौ जोङो थारैनो जोङो खायफा खायफा मानिे मुलि होनायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां ओमाफाय बेफोरखौ जोङो मुलि होनाय जोङो फनानै जोङो आथिखालाव माने बे हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो बेखौनो जोङो दा ओ ओ माने बेखौ बायनानैहाय जोङो माने जायो आरो बेबादिनो जेनेबा जोंनि गोदोहाय गोदो गोदायाय आबै आबौमोननि समावहाय जोङो माने, बे मैगं थाइगं जेनेबा जानानैहाय जोङो जेनेबा गोबाव सम जोरनायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो मानसिनि जिउनि मानसिनि जिउनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालाव खोब खम माने जोरनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां,
नंगौ नंगौ
औ औ आरो जेनेबा नोंथां जेनेबा बे, ओजेनेबा दख'ना दा-दख'ना स्थर होन्दोंना नोंथाङा जेनेबा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंदोंमोन, जेनेबा बे जेनेबा बा माखासे दानाय लुनायाव जेनेबा बर' आइजोफोरा जेनेबा मा मा गाब दानानैहाय बर' आइजोफ्रा गोदोनि समाव मा मा गाब ओ होनानै दख'ना दानायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां नोंथाङा गाबनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन आंनो,
हागोन-हागोन गोबां बर'फ्रा गोबां गाब दिहुनोमोन बिनि गेजेरावनो माने खोनानो मोननाय बायदिब्ला जों, फरायनो मोननाय बायदिब्ला गोदो गोदाय माने गोजा गाबखौ दिहुननो थाखाय गोबां, खस्थ' जायो होननानै मोननाय मिथिनो मोननाय जादों बिदिनो, गाहायै फान्थाव गाब गोथां गोमो, गोजा, गोसोम बेफोर गाबखौ माने बर' हिनजावफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रा माने खायसे बिफांनि बिलाइ, बिबार माखासे फिथाइ रोदा बेफोरखौ माने, बुथुमना लाबोनानै हाग्रानिफ्राय दैयाव सोमना दोननानै बेजों लोगोसे, बै एम्फौनि खुन्दुंखौ सोमफानानै बिदिनो, गाब गायोमोन आरो सान्दुङाव लामनानै बे गाबखौ माने आबुङै खुन्दुङाव नां होयोमोन आरो बिनि उनावसो जेनथेराव बे खुन्दुंखौ थ'ननानै बर' आइजोफोरा जिखौ दानो थाखाय, हातखालाव जागायोमोन आरो हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा,
खोनादों ना? नोंथां हेलौ खोनादों औ औ खोनादों नोंथा खोनादों,
औ हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ होमबा जोंनि रायज्लायनाय समाबो जाबाय होनबा बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे जागोन जागोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम,
गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय,
औ दे दे